औ नोंथाङा माबोरै दं नोंथां?
आं मोजाङैनो दङ नोंथां।
औ नोंथां।
औ
आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आङो दावबायनायनि फारसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम मोननो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां बिदिनो जोंना दावबायनो होनब्लाथ' गोबां गुबुन गुबुन ओ जायगाफोरावहाय थांनाय जायो।
औ नोंथां।
औ बेबायदिनो जेरै जोंना मिथिंगायारि जेरै मिथिंगायारि पार्कफोरावहाय बेफोरबायदि जायगाफोरावहाय थांनाय जायो आरो स्कुल कलेजफोरनिफ्राय लांबाथ' बेफोरबायदि समायना जेरै लिरजाथाव बा बेफोरबायदियावहायसो लांनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
औ बिदिनो जेरै जोंना दावबायनो थांबाथाय गोबां ओ जेरै ओ मुंलै दै आरो जानाय खाजा आरो जि जि जोम बेफोरखौबो लांफानाय जाखायो नोंथां।
औ नोंथां थारैनो।
औ नोंथां बिदिनो जोंना ओ दावबायनो थांब्ला जेरै ओ मानास हाग्रामा बायदिसिना हाग्रामाफोरावहाय थांबा जोंना जोङो समायना रमायना जेरै जोङो बिफां लाइफां नुनो मोनगोन आरो लोगोसे बेवहाय जिब जुनारफोरबो लोगो मोननाय जायो। बिदिनो जिब जुनारफोरखौहाय जोङो गोबां रोखोमनि नुनाय जायो जेरै ओ गान्दा गान्दा आरो लख्रा बायदिसिना जेरै बेफोरखौ जोङो नुयि जिब जुनारफोरखौ जों नुनाय जायो। आरो लोगोसे औ नोंथां आरो आरो जेरै जों हाग्रामायाव थांब्ला गोबां गिदिर गिदिर गिदिर बिफां नुनो मोनो गिदिर फिसा बिफां नुनो मोनो बेफोर जेरै बेफोर बिबांफोरनिनो मोनसे मोनसे बाहागोफोरखौहाय खायफा बिफांफोरखौहाय मुलिफोरबो आरो बायदिसिना फोरबो खालाम बानायनाय जायो नोंथां।
औ नोंथांं
औ नोंथां जेरै जोङो दावबायनो थांब्लाथाय जोङो ससियेल मेडियाफोराव दानि जुगावथ' ससियेल मिडियाआवनो गासैखौबो नुनाय जाखायो जेरै इउटुब फेसबु क बेफोरावहाय नुनाय जाखायो।
औ नोंथां।
औ बिदिनो जोंना ओ जों दाना थाङाबाबोहाय मबाइलावहाय नुनो मोनो नाथाय थांबाथाय ओ बांसिन जेरै जों मबाइलाव नुनाय नुनायनिख्रुइ थांनानै जोङो दावबायनो थांबाथाय जोङो बांसिन मोजां मोनो आरो बांसिन ओ नुनाय जायो जेरै जोङो जोबोर गियान मोनबोयो बेफोरावहाय थांनानै दावबायनो थांनानै जोङो नुय नुयि मिथिंगायारि फोरखौबो नुनाय जायो आरो लोगोसे जों गोबां सुबुं लोगो मोननाय जायो गोबां हारिनि सुबुं आरो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन सुबुंखौ लोगो मोननानै बिसोरनि गाननाय जोमनायफोरजों जोंनि गाननाय जोमनायफोरजों एसे आलदा आलदा बेफोरखौहाय जोङो नुनो मोननाय जायो नोंथां
औ नोंथां थारैनो
औ नोंथां ओ बिदिनोहाय ओ जेरै जोङो खाथि खालानि ओनसोलावनो जेरै मानास काजिरङा आरो बायदिसिना ओ दारागाव सुकि बेफोरावहाय खाथि खालानि ओनसोलावहाय ओ थानाय बेफोरबायदियावहाय जोङो दावबायनो थांनाय जायो आरो स्कुल कलेज नि फोरजों थांब सार मेम बा आरो न'खरनिफोरजोंबो थांनाय जायो बेफोरबायदिनो जोङो थांनायाव जों गोबां गियानफोरबो मोननाय जायो
औ नोंथां
जेरै जोङो मोनसे ओ स्कुल बा कलेजनि लांनायाव जों थांबाथाय जयैनो जोङो थांनानै ओ जों मोनसे जायगायाव जोङो ओ थानाय जायो जेरै बेवहाय बेयाव थानानै जोङो बेवहायनो जानाय लोंनाय लाहार फाहार खालामनानै बेवहायनो जोङो ओ लोगोफोरजोंहाय जोङो ज' ज'यै सार मेदाम मोनजोंहाय जों ज' ज'यै ओ बिदिनो नायनो थाखाय जोङो मिथिंगायारि ओ बिफां लाइफां बा मिथिंगायारि नुथायाइफोरखौ जों नायनो थाखाय ओ थाङो आरो लोगोसेनो जोङो ओ बेवहाय हाजो हाला बिफां लाइफां दैमा अन्थाइ गिदिर आरो दाउ दाउफोरनि गाबनाय ओ रैसुमै गारांफोरखौबो जोङो खोनानो मोनो
नोंथां
बे औ नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा मा मा ओ जायगायाव जायगाफोरावहाय थांनानै मोजां मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां आंथ' बिदि बाराद्राय गोजान जायगायाव थांनो मोनफेराखै नोंथां
औ नोंथां
आं खाथि खाला ओनसोलनिनो दारागाव हाजो सुकि हाजो आरो मानास हाग्रामा आरो दारागाव सेरजोंनो थानाय मैना फुख्रि मन्दिर आरो फै भैरबकुन्द' बैफोर जायगायाव आं बेरायफेरनो मोन्दों नोंथां
औ नोंथां
औ मानास हाग्रामा होननानै बुङोब्ला जोङो बेयो बिफां लाइफां आरो हाग्रा बंग्रा बुंफबनाय मोनसे हाग्रामा
औ नोंथां।
बैयावहाय जोङो थांनानै ओ जोङो न'खरनिजों थांनाय जादोंमोन नोंथां आरो फेमिलि थांनायखाय जोङो गोबां फुङावनो ओंखारलांदोंमोन
औ नोंथां।
दिनो जोङो बिदिनो थांनानै बेहाय जोङो नुहैनो मोनदों दि बेहाय दावराय दं आरो गोबां गुबुन रोखोमनि दाउफोर दं आरो बैहाय जोङो ओ दैमा मोनसे नुनो मोनो जिरि जिरि बोहैनाय गुसु आरो बैहाय ओ गोबां रोखोमनि ना आरो मै, हाग्रानि अमा, बायदिसिना जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनो आरो मिथिंगानि समायना नुथाय जायखौ नायबा थाइ नायबाय थाथावथाव बेफोर नुथायखौ जोङो नुनो मोनो बेहाय नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ आरो। दारागाव हाजो होननानै बुङोब्ला जोंहा दारागाव हाजोआथ' ओ दारागाव। ओ हाजोआ जोंहा दैमा दैमा मोनसे दङ एैहाय जिरि जिरि बोहैनाय बैहाय जोङो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मानसिफोरखो मानसिफोर थांनायखौ नुनो मोनो बैहाय बांसिनानो दुगैनो बा लावखार ओंखाम जानो थांनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो नोंथां। बैहाय बै दारागाव हाजोआहाय गोबां गलाफोरबो दङ जेरावहाय गु ओ मायावबा ओ मिथाइफोर फाननाय जायो बा गुबुनावहाय बेदरफोर बिदि संखां एवखां बेफोरबायदि फाननायफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो बै दारागाव दैमायावहाय गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि नाफोरखौ जोङो नुनो मोनो। आरो खोनानाय बायदिब्ला जोङो बैयावहाय मैदेरबो फैयो होननानै खोनानाय मोन्दों नोंथां नाथाय जोङो मेगनजों नुनो मोनफेराखै।
औ नोंगौ नोंथां।
औ आरो जोङो सुकि होनोब्ला जोंहा सुकियावहाय मोननै सिंखावनाय दैमा खौ जोङो नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंथां।
औ आरो बैहाय जोङो बिफां लाइफांनि समायना नुथायखौ नुनो मोनो आरो हा हाग्रानि हाग्रानि मोख्रा आरो गोबां जिब जुनार ओ दाउसिन दाउला गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउसिन दाउला आरो बै दैयावहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि ना आरो गिदिर फिसा अन्थाइ आरो बैयावहाय गोजौआवहाय थांबाथाय शिब आरो हुनुमान मन्दिरखौ जोङो नुनो मोनो। गोजौ सिरिजोंं गाखोलांबाथाय
औ नोंथां।
औ नोंथां आरो जोङो भैरबकुन्द' होननानै बुङोब्ला बेबो बेफोरबायदिनो एखे रोखोमनि बायदिनो होनजायो नोंथां बैयावबो दैमा दङ बैयावहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि ना दङ, दालां दङ आरो बैयावहाय थांनानै जोङो गोबां गोदोर फिसा अन्थाइ नुनो मोननाय जायो आरो बेयाव ओ हा जो दङ बैयाव ओ जोङो थांनानै लावखार खाम जानायखौ नुनो मोनो आरो बैयाव ओ बैफोरबायदि जायगायाव जोङो बेरायनानैहाय ओ गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरजोंहाय जोङो लोगो मोनज्लायनाय जायो। गोबां गुबुन गुबुन जागानि फाय बैफोर जायगायावहाय दावबायनो फैनाय सुबुंफोरखौ जोङो ओ लोगो मोननाय जायो आरो बैफोराव बैफोरहाय गुबुन गुबुन हारिनि खसाबफोर ओ खसाबफोरखौ गाननो थाखाय जोङो रां होनानै खसाब गाननानै बै फोराव फटफोर लानानै दैखांनायफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ आरो दावबायनाय होनना बुङोब्लाथ जोंहा दावबायनाया दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव ओ लामा हान्थिनायखौ दावबायनाय होननानै बुंनाय जायो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ खायसेयाहाय ओ दावबायनायनि जाहोना खायसेनाहाय खामानिनि थाखाय खायसेया दावबायो खायसेया ओ जागा नायनो थाखाय दावबाय दावबायदिंनाय जायो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव जोंहा बेफोरबायदि गारि लांनो हायाब्ला नोंथां जोङो ट्रेनफोरजों दावबायनायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो फ्लाइटफोरजों दावबायनाय खौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो नखरैबो थांनाय आरो हारसिङै थांनाय आरो लोगोफोरजों ज ज थांनायफोरखौ जोङो दावबायनो दा ज ज थांनानै जोङो दावबायनायफोरखौ नुनाय जायो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ खायसेयाहाय हाजोफोराव थांनानै मोजां मोनो मोनो हाजोफोरखौ नायनानै बै फोरबायदि सुबुंफोरा हाजो हाजो हाजोङो थां दावबायनानै मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा हाजोआव थांनानै दावबायहैयो खासेया लैथो लैथोमा नायनो मोजां मोनग्राफोरा लैथो लैथोमाफोराव थांनानै दावबायहैनायफोरखो जोङो नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ नोंथां।
बिदिहाय जोंना दावबायनाय औ नोंथां।
औ नोंथां बुंनोसै नोंथां।
औ जेरै जोंना बेफोर जायगायाव थांनानै खायफा खायफाया ओ बिदिनो खन्थाइ खन्थाइ बा जै जाया जोङो टपिकनि जेयावबो थांनानै जों बेफोरखौहाय लिरनानै लाबोनो हायो आरो खायफाया याम मेथाइ सु सुजुनो बा मेथाइ रनसायनो थाखायबो बेफोरो दावबायनानै जा जा नुथाय बेफोर खौ नुनायखौ जो लिरना लाबोनायखौ ओ मिथिनो मोनो आरो जोङो गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव थांनाय ओ थांनानै भिडिअ फट बा बायदि मैया ओ बायदि ससियेल मिडियाफोरावहाय हेंगारनाय नुनो जेरै जेरै पस्टफोर बेफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो नोंथां।
गौ थारैनो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां ओ नोंथां जोंना दा समाबो जाबायमोन नोंथां
थारैनो नोंथां।
औ दोनथनोसै नामा नोंथां।
दे बिब्दिब्ला नोंथां
औ नोंथां